हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां मा खालामदों दायो
आंङो नोंथां जिरायनानै दं ओंखाम जाखांनाय बावाखैमोन
अ नोंथाङा दायो जेबो मावाखैना नोंथां
आङोथ' नोंथां दायो मावथवाखै जेबो
अ नोंथाङा दायो जेबो मावाखैब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि एबा आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथां नों आंजों सावरायनो नागिरदों मोनसे आयदानि
टपिकआनो एबा आयदायानो जाबाय जोंहा सावथुन सावथुननि बागैसो एसे नोंथांजों रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं
अ जोबोद इन्टारेस्टिं टपिक नोंथां सावरायजागोन
औ माने जोंहा सावथुनफोरखौ नोंथाङा माबायदि रोखोमनिखौ नायनो मोजां मोनो एबा सावथुनफोरा माबायदि जायो सावथुना माबायदि जायो बेफोरखौसो नोंथांजों रायज्लायनो एबा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ औ आंङोथ'सावथुन नायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनो आं रोखोम रोखोमनि साव नायनो मोजां मोनो नोंथां ओ सावथुनफोरखौ आंङो बुंनो होनसै आं मा माखौ मोजां मोनो
औ
आ नोंथांङाबोथ सावथुन नायखायो जानो हालाय ना नोंथां।
औ नायो नोंथां।
अ नोंथांनि फेभरेट बा एबा नोंथाङा मा माखौ
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
हेलौ
नोंथांनिखौ रावखौ मोजां खोनायासै नोंथां।
अ एसे टावार प्रब्लेम नोंथां खोनादों दायो।
औ खोनादों दायो नोंथां।
ओ नोंथाङाथ सावथुन नायखायो जानो हानाय खोमा ना नोंथां?
औ नायो नोंथां।
ओम नोंथाङा माबायदि माबायदिखौ नायना मोजां मोनथाय सावथुनखौ एसे खोन्थालायदो दे नोंथां? आंबो मिथिनोसै मा मा नायोबो सावथुन मोजां मोनो।
ओरैनो थायोब्ला जेबो हाबाफोर एबा खामानिफोर मावनो गैयाब्ला आं नायो गोबां रोखोमनि सावथुनफोर नायो जेरै मोसानायफोरखौ नायो आरो बिब्दिनो बायदि रोखोमनि सावथुन। बे दं नङा होमबा जोंहा जेरै बायदि रोखोमनि बिब्दिनो। बुलायनाय एबा मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनायफोरनि बागै माने जोबोद मोजां मोनो आरो आंना। बिदिफोर सावथुनफोरखौ नायनानै। माने गावनि गोसोखौ एबा आरो। गासैखौबो गावनि मोदोमफोरखौ आं सावथुनफोर नायनानै जोबोद मोजां मोनो।
औ नोंथां औ।
औ आरो सावथुननि बागैबो आं! गोबां बुस्थु मुवाफोरखौ जों नायबावो।
औ नोंथां।
सावथुन होनोब्लाथ' जोंहा गिबियावनो जों सावथुनफोरखौ। गोबां रोखोमनि बायदि बायदि फोराव जों नायनाय जायो टिभि मबा फनफोराव जों सावथुनफोरखौ नायनो हायो आरो सावथुनफोराव जे देखायो। सावथुनफोरा माने गासैबो सैथो जाजोबा आरो जों बेयाव नु नुनो मोनो जे माबायदि माबाय बिदि जेनेबा सुबुंफोरा माबायदि जानांगौ मानसिफोरा माबायदि जानांगौ एबा। माबायदि माबायदि खालामबा गावनि जिउआव जौगालांनो हा गोन जों बेफोरखौ। सावथुनफ्राव नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो आं नोंथां नोंगौ।
औ आरो सावथुनफोरखौथ दा नोंथाङा। नायखाबाय जानां
औ नायो नोंथां नायो आ आङो मोननैसो। फोरमायना होनोसै र नोंथां। सावथुन ना सावथुननि एसे रिलेटेड ओ दायो हमना ला ओ जोंनि हारिनिबो गोदान- गोदान सावथुन ओंखारगासिनो दं। नोंथाङाबो मिथिनो हानाय जानो हागौ। हागौ। ना नोंथां? ओम। हमना ला कमेडि मिनिनाय मानाय नांजलाय- खमलायनाय एक्सन जोंनि सावथुन जोंनि हारिनि बिदि गोदान गोदान ओंखारलांगासिनो दं बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो आं माने।
औ औ
जोंनि हारियाबो माने बिनि थाखायनो एसे सिनायथिफोरा दुनियाव मोननो हानाय जादों। ओमफायहाय बेखौहाय बयबो नायनानै मोजां मोनो जोंनि हारियाबो दावगालांगासिनो। दं बिदिनो सावथुनफोर हगारनायखाय टिभिफ्राव सावथुन बानायनायखाय जोंनि हारिनिफ्राय बे मोनसे जोबोद मोजां खोथा ना नोंथां। जे जोंनि हारिनिया सावथुन बानायनो हादों दे दिन्थिनो हादों। फुरा दुनियानो सिनायथि मोनदों सावथुननि थाखाय बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आं।
औ
दा नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओं। जेनेब्ला जोंहा आरो सावथुन दिहुनन्नायफोराव एबा सावथुनफोराव जोंहा खामानि मावनो हायोब्ला एबा जों बाहागो लानो हायोब्ला जोंहाबो बयजोंनो सिनायजानाय जायो नङा होमबा?
औ जायो नोंथां।
बयजोंबो सिनाय जानाय आरो जोंबो सावथुनफोराव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायोब्ला जोंहा मोजां मोनजायो आरो जोंनि सावथुनफोरखौ गुबुनफ्राबो नायनो माने बिराद गोसो जायो। जेब्ला जों मोजां- मोजां बायदि रोखोमनि मोजां मोजां सावथुनफोर- सावथुनफोरखौ जों देखायो अब्ला नायगिरि बिथांमोनाबोथ' मोजां मोनो होमबा नङा होमबा?
मोनो नोंथांमोन औ।
जोंबो बिदिनो सावथुनफोराव बाहागो लानो हायोब्ला जोंनि जों एबा जोंङो गासैजोंबो सिनायजानाय सासे मानसि जानो हायो।
औ हायो नोंथां औ हायो।
औ आरो जोंहाथ' अनेक रोखोमनि सावथुनफोर थायो। दायो नोंथाङाब्लो जेनेब्ला सावथुनफोराव एबा बाहागो मोनोब्ला नोंथाङा माने माबायदि सावथुनखौ खालामनो एबा माबायदि सावथुनाव बाहागो लानो मोजां मोनगौमोन नोंथां
आंङो आंङो एसे बुलायलायनाय सावथुनाव गोसो दंमोन ओम मावनो मोनब्लाथ आंङो बुलायलायनाय सावथुनावनो गोसो होथाबनानै मावगौमोन नोंथां आरो उन्दैनिफ्रायनो एसे आंङो बारल' बारलाबो खालामखायो नालाय एसे एनै आंनाव स्किल्सबो दंखायो बे बुलायनायनि सावथुनाव मावनो हानाय बायदि स्किल्स नांगौ बदिखौ आंङो फुलफिल एबा खालामनो हायो एक्टिं बेबायदि आरो माने
औ नंगौ नोंथां हायो
बिदिनो आंङो जेरावबो इन्टारभिउ सिन्टारभिउ होनाय जाया सावथुनाव लानाय एक्टर बा एबा बिलेननि रलफोरनि थाखाय खेनसे खननै होनायदोंमोन होननायालाय अब्लाबो माने मिलियासै एसे एक्टिं स्किल्स आ नोंना इमप्रुभ खालामबावनांगौ बिदि बिदि होनबाय ओंखायनो आं माने दा एसे गोसो होगासिनो दं आं नाजाबाय दं आं मावथारगोन मावनाया नै सावथुनफोराव
औ
हिर' नङाबाबो जे जेनेबा बिलियेन्स प्लेन रलफोराव मोनबा आंङो जोबोद गोजोन्नाय मोनगोन बिदिनो जोंखौ माने सावथुनफोर बानायबाय थानायाव सावथुन बानायनायावथ' गोबां मानसि नांगौ जायो
औ नांगौ जाय
गायगुराबो नांगौ जायो माने मानसिफोर मानसिफोरा माने मास मोनसे एबा मास मोननै एबा सय मासखौनो हमनानै लादो आरो बेनि थाखाय खामानिबो मोनथहैनाय बायदि जायो मानसि नांगौना सावथुन बानायनायाबो गोरलै नङा बे नायोब्ला जोंनि जोंनि हारिनि थाखाय बिराद मोजां ओ सावथुन बानायनायाव मानसि नां नांनायाबो मोनसे मोजां खोथासो। मानोबा फैसा फैसाजोंसो मावो नालाय मानसिफोराबो। ओमफ्राय बिदिनो हाजिरा हाजिरा ओम मावनांला सावथुननियावनो खामानिफोर मोनबाय बायोबा फ्राय मावनो हासिगोन सासे सानैजों जाया नालाय सावथुन बानायनायाबो मानसि साइडआव नांदेरगौ गोबांनो वारकार्सफोर। बेनि थाखायनो बेबो मोनसे जोबोद मोजां जादों सावथुन
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहा आरो जोंहा सावथुन नोंथाङाबो जुदि सावथुन दिहुननायाव बाहागो लायोब्ला बा बाहागो मोनोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नङा होमबा नोंथां
औ
जोंहाथ' सावथुननि गेजेरजोंनो गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै गोबां गिदिर गिदिर सासे सुबुं जानो हायो एबा गासैजोंबो सिनायजानाय मोनसे एबा सासे जों मानसि जानो हायो सावथुनफोरनि दारैनो। जेनेब्ला जोङो गावनि रोंगौथिखौ जों सावथुन देखायनायाव एबा सावथुनाव जोङो देखायनानै होबाय अब्ला नोंनि रोंगौथि खौबोथ' सावथुननि गेजेरजों बा जों बायदि रोखोमनि गेजेर जोंनो नि रोंगौथि खौबोथ' गुबुनफ्रा नायनानै सोलोंगोन एबा मोजां मोनगोन नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नों बुंनाया सैथो नोंथां।
नोंथांजों आङो सावथुननि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों। दायो नोंथाङाबो माबायदि मोनदों आंजों साव नि बागै रायज्लायनानै एसे खोन्थालाय नोंथां
ओ खोन्थानायाथ' नोंथां आंना एसे सम जाबायमोन नोंथां आं दायो रायज्लायथ'नो हाथ'नाय नंला नामा नोंथां नोंजों आंना माने एसे खामानि दं दायो।
औ औ जागोन नोंथां।
नोंथांजों आङो अब्ला गाबोन एबा मालाबाफोर सावरायफिननाय जासिगोन नोंथां गाज्रि मोननांला नोंथाङा आं दा दोनथ'नाय जानायखौ।
औ नोंथां जेबो नङा दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां। औ गोजोनथोंसै।